नोंथां।
हेलौ
औ नोंथां आं मोनसे माने मोनसे आइडिया लानानैसो मोनसे आयदा लानानै नोंथां। औ रायज्लायनो नोंथाङो रायज्लायनो थाखाय कल खालामनाय जादोंमोन माने मोनसे आयदा बेयो बर'निनो आयदा आरोना मोनसे जोंनि ओनिनो मोनसे मा होनो गोदो गोदाय जोंनि बै आबै आबौनि समाव
औ औ।
बेदि ना हमनाय जायोमोन। बा माबायदि आबाद मावोमोन बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथाङा
औ नोंथां। गोदो गोदायनिफ्राय ना हमनाय
बुंनांगोन मा जोंनि
जौ जोंनि आबै आबौमोना ना हमनानैबो जोंनि ओ ना हमनानै जोङो थांनाय थाबोदों बा जोङो जिउ खुंबोदों होननांगोन ना हमनाय बुङोब्ला नोंथां जोंङो गोदो गोदायनिफ्रायनो नुबोदों जे जोङो जेरै ना हमनायाव बाहायनाय सेन ब सेन बेफोरबायदिनो खखा बेफोरबायदिनो गोबां आगजुजों जोङो ना हमबोदों जाय नाफोरखौ जोङो जाय नाफोरखौ जोङो हमनानै फाननानै बा जोङो बेफोरखौ ओ बेफोरखौ फाननानै जोङो गोबां रां आरजिनानै जोंनि थांना थानाय जोंनि थांना थानायाव गोबां मददबो मोनबोदों बा मदद लाबोनो हादों ना हमनाय बुङोब्ला नों जोङो गोदोनिफ्राय नुबोनो मोनदों जे जोंनि दुबुरि फोथारफोराव बा जोंनि ओ हाब्रां बा जोंनि दैमा बिलो बेफोरबायदिनो गोबां जायगायाव ओ गोबां रोखोमै ओ ना हमनाय जायो धुबुरि फोथारफोराव ना हमनाय होनोब्ला जों बांसिनानो बुंनांगोन जोंनि ओ आइजोफोरा जोंनि आइजोफोरा ओ जेखाइ लानाय जेखाय लायै लायै जेखाय लायै लायै खबायाइ लायै लायै गोबां गोजान गोजानावब्लाबो जोङो ना हमनाय मोनसे जोंनि जा ना हमनाय बेखौ जोङो ना हमहैयोमोन बा औ नुनो मोनोमोन बेफोरबायदिनो जोङो बिलोफोराव जोङो जे बोनाय बेफोरबायदिनो जोङो
ओ दुब्रिफोरावबो ओ बेफोरबायदिनो ओ ना ना गुरनाय बेफोरबायदि जोङो नुनो मोनदोंमोन ना हमनाय बुङोब्ला नोंथां ना हमनाया जाहैबाय जोंनि मोनसे थांना थानायनि राहा बे बे माबोरै होनोब्ला जोङो नाफोरखौ जोङो हमनानै जोङो बाजारफोरावबो फाननो हायो आरो जों बेनिफ्राय गोबां रां आरजिनानै जोङो जों ओ बुथुमनानै जोङो न'खरखौ सालायनो हायो आरो जोङो ना हमनाय होनोब्ला जोङो ओइ जोंनि गोदो गोदायनिफ्राय जे जोंनि ना हमनाय बा जोंनि ओ मोनसे माबा मा होनो बेखौ ना हमनाय आरो जोंनि दानि ना हमनाय गोबां फाराग नुनो मोनबाय नोंथां खायफा मानसिफ्रा जोंनि गावबा गावनि बा जोंनि ओ मुलाम्फानि थाखाय खायफा सुबुंफ्रा ओ जोंनि बिलोफोराव बिलोफोराव बा जोंनि ओ दैमाफ्राव ओ गाज्रि बा जोंनि ओ मा होनो बेखौ मुलि आरि बेसाद बाहायनानै जोङो दैमा बा बिलोफोराव सारना होनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेनिफ्राय जोङो बेफोर नाखौनो दैखांनानै जोङो बाजारफोराव फाननायखौ नुनो मोनो नाथाय आं बेखौसो बुंगोन नोंथां बेफोरो जोंनि थांना थानायनि राहाब्लाबो जोंनि थांना थानायनि राहाब्लाबो बेयो आयेननि बेरेखा आरो जोंनि जिउनिबो खहा गोनां मानोना जोङो बेफोरबायदि बिस गोनां नाखौ जायोब्ला जे जोंनि देहायाव आरो जोंनि सोलेराव गोबां खहाग खालामो आरो जोङो बेफोरनिफ्राय गोबां सिनाय मोनै बेरामबो जायो। आरो जोङो ना हमनाय बुंनो थाङोब्ला दानि जुगाव सानैसो दुथां सुबुंफ्रा बा दुथांखौनो बुंनांगोन बिसोरखौ बिसोरो ओ ना गोरलै जायै जायै सिगाङावनो जोङो ओ बिसोरो ओ माने कारेन सर्ट होनाय बेफोरबायदि खामानिखौ मावो आरो जोंनि ओ नाफोरा बेफोरबायदिनो खमायलांदों बेफोर बेनि अनगायैबो जोङो ओ आबाद फोथार होनोब्ला नोंथां आं आबाद फोथारनि सायावबो एसे फोरमायनो सानदों ओ आबाद फोथार होनोब्ला नोंथांजों गोदो गोदायनिफ्रायनो नुबोदों जे जोंनि गाहाय आबादानो जाबाय दा माइ आबाद होननानै बुंनांगोन नोंथां। बोथोर लानानै बोथोर गुबुन गुबुन आबाद मावो नाथाय जोंनि ओ आबादानो जाबाय गिबि आबादानो जाबाय माइ होननानै बुंनांगोन नोंथां। मानोना जोङो बे माइखौनो जोङो जानानै दा थांनानै दङ। जोंनि बांसिन ओ जोंनि सा सानजा ओनसोलनि बांसिन सुबुंफोरानो माइ आबादजों ओ लोब्बा गोनां। बा माइ आबादखौ जोङो मावबोनानै थांनानै थाबोदों ओ माइ आबाद होननानै बुङोब्ला आं माइ आबादनि सायाव माइ आबादखौ माबोरै मावो? बेनि सायाव एसे फोरमायनो सान्दों नोंथां। ओ माइ आबाद मावनो थाखाय जों गिबियावनो जोंनि नांगौ जखानि ओ खोथिया बा जोंनि खोथियाखौ ओ मोनसे ट्रेक्टर बा जोङो ओ नांगोलजों हाल एवना लानानै जोङो बेसां जखानि माइ आबाद मावगोन बेखौ जोङो ओ गिबियावनो हाल एवना लाग्रोगोन हाल एवना लाखांनायनि उनाव जोङो बेयाव खोथियाफोरखौ बा जोंनि माइखौ सारनानै होगोन जाय जों जायखौ जोङो खोथिया बानायगोन बा जोङो बिदाननो दोनदोंमोन। बेखौ जोङो सारनानै होगोन सारनानै होखांनायनि उनाव बेफोरनि सोरगिदिं जोङो बेरा ओ दुमनानै होगोन जाहाथे बे जोंनि खोथिया मोसौ बोरमाफ्रा जालाङा बा जोंनि ओ बायदिसिना बेफोरो गाज्लानानै बेफोरखौ गाज्रि खालामा। बेनिफ्राय जोङो ओ नोङो ओ जोङो बेसेबां माइखौ गायगोन बा बेसेबां जखानि नोङो ओ माइखौ गायगोन बा खै बिगा गायगोन बेखौ जोङो हाल एवना लायो हाल एवना लाखांनाय गोदो जोङो ट्रेक्टरजों ओ गोदो जोङो सरि गोदो जोङो ओ नांगोलजों हाल एवनाय नुयोमोन नाथाय जोङो दा गोनोखोआरि मुगायाव जोङो ओ ट्रेक्टरजों बांसिनानो हाल एवनाय नुयो।
औ नोंथां
ओमफ्राय जोङो ओ ट्रेक्टरजों हाल एवना लागोन हाल एवना लाखांनायनि उनाव। ओ जोङो आलिखौ दानगोन आलिखौ दानखांनायनि उनाव बेखौ जोङो खोगोन। बेनिफ्राय जोङो साननै सानथाम ट्रेक्टरजों हालेवखांनायनि उनाव जोङो साननै सानथामनि उनाव। बा सा ओ जोंनि खोथिया जाय समहालागै ओ गाय जाहैयो बे समहालागै जोङो नेनानै जोङो बे आरो बेखौ दुब्लिखौ खनसे खनसेबा खननै नों जाय हाया जेसेबां ओ गुन्दै जायो बेनि सायाव सोनारो खनसेबा खननै हेवनानै जोङो बेखौ ओ गुन्दै खालामनानै लायो गुन्दै खालामनानै लाखांनायनि उनाव जोंङो। ओ गायनो थाखाय रुवानि बुथुमो बा जोंङो गायनो थाखाय मानसि लायो आरो जोंङो। औ माइ गायग्रा मानसि लायो आरो जोंङो बेसोरनो माइ गायनो था माइ गायनो फैनायनि थाखाय जोंङो बेसोरनो थामजौनिफ्राय ब्रैजौ बेफोरबायाददि बेथन होनाय जायोबा जों बे बिसोरनो माइ गायनायनि ओ हाजिरा होनाय जायो बेनिफ्राय जोङो माइखौ गायो गायखांनायनि उनाव जोङो ओ जेब्ला माइया एसे मोजां थासारियाव फैयो अब्ला जोङो बेयाव ओ मोजां थासारियाव फैहोनो थाखाय जोङो बेयाव हासार सारो हासार सारखांनायनि उनाव जोङो बेफोराव बायदिसिना ओ मा होनो बेखौ माबा मा होनो माबा ओ बायदिसिना एम्फौ एनला अरैनि थाखाय जोंङो बेयाव माबा सारनानै होयो मुलि सारनानै होयो आरो जोंनि माइया बेफोरबायदिनो जायो आरो जानानै जेब्ला मोनो जों बेखौ हानानै जोंङो न' फारसे लाबोयो बे बेफोरनि सायाव नोंथांङाबो एसे फोरमायनो हागोन नामा जे नोंथांमोनसिं माबोरै आबाद मावो आरो ना हमनाय बेफोरनि बागैनो दा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
नोंथाङा जेरैबायदि बुंनांदों गोदोनि दिनाव ना हमनाय बुंङोब्लाना।
औ औ औ।
गोबां ना दंङोमोन गोबां रोखोमनि ना मोननाय जायोमोन
औ औ
माने गोबां रोखोमनि न' जेरै मा होनो मावा फिथिख्रि बेफोरथ' गोरलैया ना? मोननाय जायो मावा फिथिख्रि मागुर सें बायदि रोखोमनि बारलि ना बायदि रोखोमनि ना मसि नंङा होनबा नोंथां?
औ औ
दैबानाजों लोमस्रावनानै फैयो लोगोसे लोमस्रावनानै फैनानै जोंनि जावनानै दोननाय एसे फिसा फिला मा होनो दंग' बायदि रोखोमनि फिसा हाखौ दुब्लि फोथारखौ जावनानै दोननाय जायगाफोराव
औ औ
बेफोर नाया हाबनानै थायो आरोना
औ औ
हाबनानै थालाङो बेफोरबायदिनो रानथेबनानै बेयाव नाया जमा जानानै थालांङो जाय जायगायाव ओ मा होनो हाग्रा बंग्रा दं आरो जाय जायगायाव जोंङो ना थानो थाखायबो बेवहाय बायदि रोखोमनि जाबोर औ गयनि दखा गयनि दना थालिरनि बिलाइ ओ मा होनो खायो आरोना दोननाय जायो आरोना औ बेफोरबायदि दोननाय जायो बेवहाय नाफोरा थायो होननानै जों फोथायोलायोना
अ अ
थायोबो बेफोरबायदि जायगायाव गोबां रोखोमनि ना फोरा हाबनानै थायो आरोना बेखौ जों सारो मानो सारनो थाखाय जोङो ओ न'आव बानायनाय आइजें जेरै सिलि धामाजों बानायो ओ दै लाग्रा बाल्थिंखौबो जोङो लायो बेफोर बायदि रोखोमनि न'आव बानायनाय आइजेंफोरजों दैखौ सारनानै फोराननानै जों नाखौ हमनाय जायोमोन आरोना
औ नोंथां औ
नाथाय आथिखालाव गोनोखोआरि दाजाब बायदि रोखोमनि बिगियानारि दाजोम जेरै मेसिन मटर मोब्लिबारि दाजे बायदि रोखोमनि बे ओंखारनायनि जाउनाव माने बैफोर न'आव बानायनाय आइजेंफोरखौ जों बाहायनो थांलिया माने
औ नोंथां।
गोबां खमायबाय ओ मा होनो आथिखालाव समनि आंखाल नङा होमबा बयहाबो बेनि थाखायनो गोदो मानसिया जों बानायनाय न'आव बानायनाय आइजेंफोरजों दै फोराननो थांनायावना नोंथां हेलौ
औ
खोनादों ना नोंथां
औ खोनादों खोनादों।
ओ मा होनो बेफोरबायदि ओ फोरनाय न'आव बानायनाय आखाइजेंफोरजों दैफोराननो थांनायाव जोङो गोबां समनि गोनां थि जोमोन नोङा होमबा
औ औ
मानो गोबां समनि गोनांथि जायोमोन नाथाय आथिखालाव ओ मानो समनि आंखाल जानानै फैदों जोंहा बयहाबो। नोंगौना नोंथां हेलौ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ मानो होनबा जोंहा